औ नोंथां औ औ नों थां बुंलाय
रायज्लायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
औ, नोंथां आं नोंथां नोंथांजों बे समाव बर'फोरनि जि दोरों ओंखाम संग्रा न' बे दोरों ओंखाम संग्रानि सायाव एसे रायज्लायनो सान्दों। बर'फोरनि दोरों ओं द' ओंखाम संग्रा न' होननानै बुङोब्ला बर'फोराहा बे ओंखाम संग्रा न'आ मोनसे दोरों खान्थिनि गेजेरजों लुजायो। आरो बे बर'फोरनि जि ओंखाम संग्रा न' बियो बर' न' खराव गाासिनि ख्रुइबो गाहाय होननानै आरो गोथार साफा सुफाय ला खि साखोन सि बेनो लाखिग्रा। जायगा होननानै जोङो मिथिनो मोनो दा नोंथाङा बे बर'फोरनि। ओंखाम संग्रा न'नि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां औ हागोन नोंथां। औ ओ ओंखाम संग्रा होननानै बुङोब्ला। बियो गासै। बो हारिनिनो मोनसे दोरोङारि न'। बेखौ जोङो ओ मोनसे गु गुबुन न' खथानि। ओ सोलाय बे न' खौ जोङो साखोन सिखोनै साब सिनै लाखिनाय जाय न जोङो सङै खावै जायो। जोंनि जे जाय खायफा खायफा बे ओंखाम संग्रा न'आवनो लखि जेरै लोखि माइफोरखौ माइरंखौ जोङो बेयावनो दोननाय जायो बेयो मोन से जोंनि गोनांथार। न आरो ना।
ओ।
जाय न'आव। जाग्रा लोंग्रा एबा। ओंखाम ओंख्रि सङो आरो, जाय बेखौ ओंखाम संग्रा न' बुङो। बे संग्रा न'आ साखोन सिखोन जानाया जोबोद गोनां नंगौना नोंथां औ ओ। बे न'खौ साखोन सिखोन लाखिनाय बादि। खाम संग्रा न'खौबो जोथोन लानानै साफ फा लाखिनो नांगौ नंगौना नोंथां? आदारा जोंनि सोलेरनि थाखाय जोबोद गोनां। बेनिखायनो बे आदार बानायग्रा थावनि। खो जोथोन लानो गोनां नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
नङा ब्ला जाग्रा आदाराव बायदि बायदि बेरामनि एम्फौ-एनला आरो जिउसाफोर बारदेरनानै ओ खहाबै खालामनो हागौ नंगौना नों
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
ओ बे बिथिङाव अराय सांग्रां नोजोर होनो नांगौ उम उम सांग्रां न'खौ संग्रा न'खौ माने ओंखाम संग्रा न'खौ ओ साफ्रोमबो सिबस्रां हस्रां साखोन-सिखोनै लाखियोब्ला बे न'आ साफ्फा थायो। नंगौना नोंथां
औ नोंथां नंगौ नंगौ
ओ गारजानाय मुवाफोरखौ गारनो थाखाय राहा खालामना लानो नांगौ उम दै गारनो आइजें आरो मैगं मैला दाखोर गारनो खादा एबा गुबुन मुवाफोर जगायना लानाया मोजां नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ संनाय खावनाय बुब्लियाव दर्जा खोर खि आरिफोरखौ खेवना लाना नाया जोबोद मोजां नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ न' नेमा ओ खांख'मा एन्जर, मावजि, थाम्फै आरिनिफ्राय खाजाखौ रैखायाव दोननो थाखाय ओ बाय दि आलमिराफोर थानाया मोजां
ओ
उम बेनि अन गायैबो बारजों गोजौनिफ्राय गारामाय हाद्रि हाला गोग्लैदेरो औ औ ओंख्रि ओंखाम खालाय दैफोन गोग्लैना संग्रा न'आ ओ गिज्रा आबहावा जायिनि थाखाय थाब थाब फिनलाय एबा बे रोखोम जिबसा था मुलि बाहायनाया जोबोद गाहाम नंगौना नोंथां औ औ संग्रा न'आव दो दोला साराय थावा ओमफ्रायो नाग्रा हाथा साहादानि
ओ
खोस्लि हन्था थौसि फ्लि गामला ओ खेरखा संख्रि बानलु हालदै मस ला दोनग्रा आइजें आयला फोर थानो नांगौ
ओ ओ
उम बेफोर जाबाय संनाय खावनायनि आइजें आइला नंगौना नोंथां? आरोबाव गोबां लाइ लथर दंबावो जेरै थोरसि खुरै गिलास काप प्लेट
ओ
ओ टिफिन केरियार तिफिन बाक्सु थिंनि साहा बिलाइ बयाम आरि बेफोरो जोंनि ओंखाम स संग्रा न'आव थाथारनांगौ नंगौना नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बिनि अनगायैबो गोदान मुगानि गोबां आइजें आइला थानो नांगौ। बेफोर आइजें आइला फोरखौ जेब्ला सुनानै मोजाङै दोननाय जायो।
ओ-ओ
अब्ला जोंनि बायदिसिना मुवाफोरा साखोन सिखोनै थायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
जाहाथे बेफोर साखोन सिखोन दोनो। अब्ला जोंनि जानाय लोंनाय आदार जाय जेराव जों जाय नाव जागोन जाय लइ लटराव जागोन बेनिफ्राय जाहाथे जोङो बिजानुफोर थाया जासे जानाय लोंनायाव बेमार आजार जायिनि जों बेफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनाया जीं जोंनि थाखाय गाहाम नंगौना नों
औ नंगौ नथां नांगौ।
मोजां माव आइजोआ साख्रि साखीन सिखोन लाखिनोबो हायो नी नोंथां। न'खरनि माने न'खरनि आइजो फोरा बेखौ साखोन सिखोन लाखिनायाव गाहाय बिफाव लासिनो आरो नंगौना नोंथां? माने सासे न'खरनि मोजां आइजोनि गुन्ना साजौसे फोरोंगिरिनि गुननि समान नंगौ।
औ औ नंगौ नोंथां नीगौ।
बिसोर गासैबो लायल खौनो मोजाङै साजायना दोन नंगौना नोंथां? औ आइजो माहारियानो बे ओंखाम संग्रा न'आव गाहायसिन बिफाव लायो। बिसोरनो बे खामानि खौ बांसिनै मावो नंगौना नोंथां? औ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होगोन नामा? आंनि फो साबसिन बुंगोन होनना आङो नोंथांनिसिम आसा खालामनाय थाबाय।
बर'फोरनि जि ओंखाम संग्रा न'
उम्म उम्म।
बे ओंखाम संग्रा न'आ मोनसे दोरों गियानजों जोंङो लुनाय जायो एबा दोरों गासै हारिनि गेजेरावनो मोन से दोरोंङारि न' होननानै जोंङो बुंनो हायो बेद उम्म ओंखाम संग्रा न' बेनो गंफ्रोम न'खर फोरनि थाखाय मोनसे गोनांसिन न' होननानै जों हो बुंनांगोन मानोना बेयाव ब बेयाव बर'फोरनि अनगायै गुबुन गुबुन हारिफोराबो बे ओंखाम रा न'आव ओंखाम संनानै जानायखौ जोंङो नुनो मोनो।
औ औ।
बे ओंखाम संग्रा न'आ जोंनि जानाय लोंनाय आदार जि ज'गार खालामनाय
औ औ।
बे न'आवनो जोंङो जगार खालामनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
बे ओंखाम संग्रा न'आ आबुं जानो थाखाय एबा मोनसे आबुं महर जानो थाखाय
उम्म उम्म।
बे सि न' सिनायाव गोबां मुवानि गोनां जायो जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय जे सं संग्रा न'आव दो दोला सो साराय दावा नाग्रा हाथा साहा दानि, खोस्लि, खान्था, थबसि केटलि, गामला, सामस, खेरखा, संख्रि, बानलु, हालदै, मस्ला दोनग्रा आइजें आयला थायो। बेफो बेफोर संनाय खावनायाव गोनां जानाय गाहाय मुवा। आरो संनाय खावनायाव जानाय लोंनाय समाव बाहायनाय गाहाय मुवाफोर होननानै बुोब्ला जेरै जोंङो थोरसि खुरै गिलास, काप प्लेट, ट्रे थिफिन केरि केरियार टिपिन बाक्सु सेनि साहा बिलाइ बयाम आरि बायदि बायदि। बेेफोरनि अनगायैबो बर'फोरा बे ओंखाम संग्रा न'आव ओहिम थानाय जि मुवाफोर जों बे मुवाफोरखौ बर'फोरा गावनो गावनि आखाइजों बानायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरै खादौ आरो खादौ आरो जेरै संग्राय। सान्द्रि खादा। बेफोरखौ बरफ दा गावनि आखाइजोंनो बाननानै लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। जेरै सान्द्रि आरो खादा संग्राय बेफोरखौ बरफोरा गा गावनो गावनि आखाइजोंनो बानायना नानै लायो बेफोरखौ बर'फ्रा औवाफोरजों बानायनानै जायो। आरो बेनि अनगायै जेरै खाम लायफोर बे खामफ्लायफोरखौ बर'फोरा दंफांजों बानायनाय जायो बर'फोरा बे खामफ्लायखो खौ गाहायै गाम्बारि दंफांजों बानायनाय जायो। बे खामफ्लायखौ बानायनो थाख जाय बर'फोरा गाहायै गाम्बारि दंफांनि थुख्रा बायदिजों बानायनाय जायो बेनि अनगायै जेरै ओंखा ओंखाम संग्रा नआव जेरै थबसि बे थबसिया ओंखाम संग्रा न'आव गाहाय जायगा आवगिरनानै लायो जायखौ बर' आइजोफोरा मस स्ला मस्लि देनो थाखाय बाहाय फायनाय जायो आरो बे थबसि बेखौ बर' बिराद दंफांजों बानायनाय जायो। बेखौ बानायनो थाखाय बरफ फ्रा गाहायै साल दंफां बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो सो दंफां आरो गाम्बारि दंफां बेखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोननाय जायो। आरो बेखौ बान-बानायनो थाखाय मोनसे फिसा फिसा थुख्रानि दंफां लानाय जायो आ बेखौ गेजेराव गोथौ खुरनानै आरो बेनि जानजि मोस्लाइ जानजि बा दि फिसा खालामनानै होनाय जायो जाहाथे बेखौ हमथावना जायो आरो बे थफसिया आबुं महर मोननो थाखाय असे अं-आखाइयाव हमथावना अन्थाइ नायनानै बे थबसि थबसियाव थबसियाव बाहायनाय जायो। बेनि अनगायैबो ओ बर'फोरनि जि ओंखाम सं ग्रा न' बेयाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आइजें-आयला बाहायनायखौ जों नु नुनो मोनो आरो बे गोबां गुबुन गुबुन आइजें आइलानि गेजेरजों जा गंसे ओं खाम सं संग्रा न' बेयो आबुं जायो दे बिदिब्ला नोंथां जों दिनै बेसेखिनियावनो दोथ'नोसै नामा?
औ औ दे नोंथां दे।
औ
औ